औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां खौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जे बर' हारिनि बैफोर दोरोङारि दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोना? जेनेबा बै दानाय लुनाय बेखौ मा रोखोमै गोदो माबायसामोन दा माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा आरो माबायसा बेखौ दानाय लुनायखौ खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ हागोन नोंथां। होम। गोदोनि समावथ' जोंहा एम्फौ फिसिनानै इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ थावख्रि लुनानै बहननाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नाथाय जोंना आथिखालाव ओ बाजाराव बायनानै मोननाय खुन्दुंफोरखौसो बाहायनाय जोङो नुसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि समाव जोङो बे ओ एम्फौनि फिथोबनिफ्राय बानायनाय खुन्दुंखौ जोङो गाब होनो थाखाय माखासे बिफांनि बिलाइफोर बा फिथाइफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां
गोनांथार थारैनो
औ बे फिथाइफोरखौ बा जेरै सिलिखा फिथाइफोरखौ जोङो दैयाव हा खख्लेनानै दोननानै बेयाव खुन्दुंखौ सोमनानै दोननाय जायोमोन आरो नोंथां औ बेबायदियैनो जोंना खुन्दुंनि गाब होनाय जायोमोन आरो नोंथां
गुनथां
औ आथिखालाव जोङो बाजाराव बायनानै मोननाय जेरै फाखुवा पलिेस्टार माथा बेफोरबायदि खुन्दुंखौ दायो आरो नोंथां औ जोंनिया माथा होननानै बुङोब्ला जोङो माथा खुन्दुंखौ संनानै ओंखाम संनायजों जोङो बेखौ फुननानै बानायनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदियैनो जोंहा जि दानायाव माखासे आगजुफोरनि गोनां जायो आरो नोंथां
औ बेफोरखौ जोङो दंफां बा औवाफोरनिफ्राय बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां औ जेरै सालखुन्थिया
औ नोंथां
औ गोदोनि समाव जोङो साल खुन्थियाखौ दंफां बा औवा बा गय बिफां बेफोरबायदिजों बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ नाथाय जोङो आथिखालाव मेसिनजों जि दानाय बे खौ नुसै आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिखौ बोरै दायो
औ बेखौथ' जोङो गोदोनि दानि जोबोद सोलायबाय जेनेबा गोदो जोंनिया बिदिनो बै दाग्रा जायफा दागोन बे गो माने दायोमोन गोबाङैनो आखाइजोंनो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सालखुन्थि दा बेफोराव बाहायनानै दायोमोन आरो बे दानाय समाव जेनेबा दानो थाखायनो जोंनो गाब गाहोनाय जेनेबा खुन्दुं नांगौ जायोना बेफोर खुन्दुंखौबो जोङो जेनेबा ओै इन्दि इन्दि एम्फौ फिसिनानै एम लाथा बेफोरनिफ्रायनो जोङो माने खुन्दुं इन्दि खुन्दुंफोरखौ बानायना लानायखौ नुनो मोनोमोन
औ
आरो गाब गाखोनाय बिथिङावबो जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि कप जेनेबा गोजा गोथां गोमो गुफुर बिदि गोबां गाबखौ जों गाहोनायखौ नुनो मोनोमोन बिदिनो आखाइजोंनो आरो गोदोनिसिनाव
मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोरनिफ्राय फिथाइफोरनिफ्राय रोसि सेबखानै बेफोरजोंनो माने जोङो बैफोर खुन्दुंफोरखौ बैयाव सोबना दोनोबाथाय बेनिनो गाबलायोमोन
ओ बेनि अनगायैबो दानायाव बुङोबाथ' जों माने गोदोनि जायबा दाग्रा बैफोर दाग्राफोरा माने मिथिंगानि महरखौ नायनानैनो माने जुदि बै गाव दानाय जायगााखं जुदि माबाि माबाफोर दाउफोरा जुदि बिरलांदोंबा बैफोर दाउखौनो माने बेयो मोजां बुनानै बै दाउखौनो माने आगर एरोमोन बिदिखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो मिथिंगानि जेनेबे मोनाय हाजोफोरखौ आरो बिदिनो गोबां दङ आरोना आगर बेफोरखौ जोङो एरनायखौ नुयोमोन आरो दासान्दिथ' बैफोरो जोंनिया नुनो थांला एफा दानायखौ नुनो थाङो दाबो थेवबो माने जोबोद ओ गोदोनि रुजुनायाव जोबोद खम नुनो थाङो बेफोरखौ दाथ' जोङो बै मेसििनफोरजोंनो दानायखौ गोबां नुनो थाङो आरो नोंथाङा
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिखौ जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङा बैफोरो नोंथांमोननि जायगायाव जि हि हि दाबाय बेफोर दानायजों न'आवल' गाननो थाखाय दायो ना जेनेबा बेफार फालांगिफोरनिफ्रायबो दायो बेफार फालांगिनि थाखायबो दायो नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिं ओ बेबायदिनो उम गिदिर गिदिर अइफिं बा बेफोरबायदि गैया आरो नोंथां जोंनि थिं ओरैनो न'आवनो गावनो आखाइजों दानाय दङ आरो नोंथां
ओ जोंनिया बे ओ न'आव गाननो थाखाय दानायावनो जोङो माखासे ओरैनो एक्सट्रा दाफानाय जायो आरो नोंथां ओ बेफोरखौ जोङो फाननानै रां आरजिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
औ थारैनो औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नुयो गोबांखौ माने बिदिनो दानायखौ नुनो मोनो मेसििनफोरखौथ' न'फोराव लाबोनो हाया नालाय बेयो जोबोद ओ दाम जायो बेनिखायनो न'आवनो बै गोदोनि बाददिनो जोङो दानानै बेदिनो न'आवथ' गानोआनो बिदिनो आ बेनि अनगायैबो बेफार फालांगिफोरनि थाखायबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो जोंनि जायगायाव दानाय बुङोब्ला दख'नाफोरखौ जोबोद खम दानाय नुनो मोनो दख'ना औ गामसाफोरखौ जोङो गोबां दानायखौ नुनो मोनो आरो' बिदिनो आगर होलायनानै एबा बेनि अनगायैबो गोदोथ' जोङो खोनानो मोनोमोन बै माबा ओ जोङो बिजाबफोरावबो फरायना मोनबोदों एबा आबै आबौमोनाबो बुंलांदों एबा बुङो माने बैदि जोंनिया आर'नाइ आर'नाइखौ जों माने गोदो बै दावहायाव थाङोमोन ना दावहारुफोरा अब्ला माने सानसे एबा हरसेनि गेजेरावनो माने बेखौ दा नानै ओ बैसोरनो माने ह हरोमोन होननानै ओ बुङो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बिदि खोनादोंना
औ खोनादों आंबो नोंथां
औ नोंथां बिदिखौ माने बैफोरखौ नायोब्ला माने गोदोनि बै माने हिसान दानाय बे दाग्राफोरा जोबोद माने गोख्रों आरो गोरों होननानै जोङो बेवहाय मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां थारैनो जोंनियाव बेबायदिनो बै गोदोनि बायदि दाबोनाय दाबो बैफोर हुदाफोरखौ बानायोबा जोबोद मोजां जायो मानो होनबा बेयो मोनसे बर' हारिनिनो सिनायथि बेखौ लांफायोबा जोबोद मोजां औ नं गौ नोंथां बिदिनो नोंथाङा होमबा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव औ मा रोखोमनि जेनेबा दानाय गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा जेनेबा फारागथिखौबो फोरमायना होगोनो हागोन ना? जे जोङो बायनानै बै मेसिनफोराव मोननाय दख'ना आरो बै दानानै गाननाय दख'ना बेनि गेजेराव फारागफोरा माबै जेनेबा गाननानै माबायसा मोनो?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ जोंनिथिंथ' ओ दानानै ओ दखन दानायखौबो गानो आरो बायनायखौबो गानो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ मानो होनोब्ला जोङो ओ सानफ्रामबो बा हदाय ओ जि दानो बा सोलाबबाय थागोन बा हाबाय थागोन बेबो जोंनि थाखाय ओ मा मा होनगोन बेखौ ओ हाथावना नङा आरो नोंथां।
आ नंगौ नों
औ बिनिखायनो जोङो बायनायखौबो गाननांगौ जायो आरो नों थां औ ओ जोंनिया दानाय दख'ना होनोब्लाथ' न'आवनो दानाया जोबोद मोजां आरो दानाय द ख'नाया ओ गाननायाव मोजां जायो आरो एसे गोजो गोजोबो जायो।
औ नोंथां।
आरो खालारफोराबो बेबायदि खाराआरो न'आव दानानै गाननाय दख'नाया
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बायनाया मेसिनजोंसो दानाय जायो नालाय गोबाङानो ओ मेसिनजों दानाय द ख'नाया बेबायदिनो ओ फिसा आरो गोबा सों सों बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ गाननायाव बेफोरो ओ मोजां जाया आरो नोंथां ओरैनो ओ बिसोरनि महर बा मडेल होनायफोराल' मोजां जायो नाथाय गाननायाव मोजां जाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
औ बिदिनो जोंनियाव बिदि दानानै गाननाया जोबोद मोजां बिदिनो बेफोरखौथ' जोङो ब बायदिसिना जोंनिया फोरबोफोर जायोबा बेफोरावबो जोङो माने बै न'आव दानानै गाननाया जोबोद मोजां। आरो नोंथां बै जोमग्राफोरखौबो नोंथांनि ओनसोलाव दायोना नोंथां?
औ दायो नोंथां
औ औ बेफोर जोमग्राफोर औ बुंनो सानो ज नोंथां
जोमग्राखौबो दानाय जायो आरो आर'नाइबो दायो गामसाबो दानाय जायो आरो नों नथां जोंनिथिं
बावनो थां थारैनो थारैनो नोंथांजों बै दोरोङारि बर'फोरनि जि दानाय लुनाय बेफोरनि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिदडे बि औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि राय्लायनायखौ एसेयावनो दोनसै उनफोराव जोङो सावरायलायसिगोन नोंथांनाव
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ